नोंथां नथां औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथां औ औ। नोंथांजों एसे सावरायजागोन ना जे जानाय लोंनायनि बागै जेनेबा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला खारै होनो नङा होमबा?
औ औ।
दि सारायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
औ। अनला खारैखौ माबायदि सङो नोंसोरनि ओनसोलसो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदि औ।
औ दा बिदिब्ला आं जागायनोसै ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोङो औ आं जाखिनि नुदोंबा जाखिनि रोंगौ बेखिनिखौसो ओ आं नोंथांनो सि सिगाङाव फोरमायनो हागोन औ ओ गिबियावनो जोंनो अनला खारै अनला खारै ओंख्रि जानो जोंनो खारै नांगोन बेनिफ्राय जोङो बेहाय ओ बांसिनै जोङो अनला खारैखौ दाउजों जानायखौ नुनो मोनो। औ दाउजों जायोब्ला जों माने साबसिन मोनजायो माने गोथावसिन जायो आरो। औ ओ बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो ओ बिदिनो ओ गिबियावनो जोंङो मा माइरंखौ जोंङो एसे रुना दांगौ जायो औ जाहाथे बे रुयो औ बे द सि सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुनानै जेनेबा ओ गोदो गोदायथ' दिंखिबा उवाल् दंमोन दानाथ' बेफोरबायदि ओ औ गोबां खम नुनो मोनसै बेनिखायनो जों ओ न'खर न'ख खरजा जों मा थबसि बा ब्रेन्डार मिेसिं बाहायो नङा होमबा औ। बेफोराव देना औ बेफोराव देना लानाय जायो आरो। ओ बेखौ जोङो मा माइरंखौ गुन्दै खालामनानै जोङो देना लाग्रोनाय जायो औ बेनिफ्राय जोङो देना लाखांनानै बेहाय जोङो दाउ बेदर होगोन नालाय बेहाय जों दाउ बेदर जों मोजांङै ओ बा बासि बा गोदाखांनानै मोजाङै सुनानै लानानै ओ जोद्रुबग्रोना लानांगौ जायो आरो औ एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो आरो ओ दाउ एवफ्रामनायाव औ दाउ बेदर एवफ्रामनायाव जों गिबियावनो थाव गुबै होग्रोना लायो बेनिफ्राय जोंङो सामब्राम गोजा बा जा बेनि सामब्राम गुफुरनि बायदिसिना जों देग्लिनाय मस्ला मस्लि बेफोरखौबो होना लायो। अ बेनिफ्राय जों दाउ बेदरखौ होनानै मोजाङै संख्रि बानलु नांजासे जोंङो मा मोजांङै एवनानै ला लाग्रोनो हायो आरो औ बेनिफ्राय जोंङो औ बेनिफ्राय जोंङो ओ बे दाउ एवनायखौ जोङो एसे मोनहां जायोब्ला जों बेखौ मा मोनसे औ दाबोराव जोंङो बेखौ बा थोरसियाव जों बे खौ बोखांनानै दोननो हायो आरो औ हायखांनानै बेखौ दोनथनाय जायो।
औ दोनथयो औ।
औ औ बेयाव जोङो ओ एसे नांगौ जखानि दैखौ होनानै सारायाव एसे गोबावहाब जोंङो मा गोदौहाब होयो आरोना दैखौ जेब्ला दैया औ जेब्ला दैया गोदौयो अब्ला जों बै माइरं देग्लिनानै दोननाय बा अन गुन्दै खालामना दोननायखो जोंङो मा ओ होनाय जायो आरो ओ बेखौ होनायनिबो ओ आइडिया दोङोबा ओ नेम दोंङो आरो ना ओ बेखौ जोंङो स लखबना होयोब्ला बेयो मा लाथा ला था गथा जायो बेनि थाखायनो जोऔङो बेखौ मा
जायो औ औ
ओ जेब्ला बे दैया गोदौगोन अब्ला जों बेखौ ओ सायाव आखाइजों माने फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो औ ओ जाहाथे बे गथा खाया बे थाखायबो जोंङो मा अ थाब थाबनो माने एरनाबो होनाय जायो खोस्लिजों औ बिदिनो जेब्ला जोंङो अ अन गुन्दै खो खांनानै जोंङो बेखौ आरोबाव एरै एरै माने दसे सम गोदौ हाब बहियो जाहाथे बे माइ रङा मोनो बेसिम औ औ खारैखौ दैयाव खारिखो होग्रोनाय जायो गिबियावनो जेब्ला बै दैखौ गोदौ होगोन ना बेयाव खारिखौबो होग्रोनाय जायो आरो औ औ बिनिफ्राय बिदिनो खौ दसे सम गोदौ हाबहोनानै जों बेहाय दाउ एवफ्रामना दोननायखौ होनाय जायो आरो ओ बिदिनो जोङो एखो गोदौहाबहोबावनो हायो दसे बिनिफ्राय जोंङो ओ नखरनिनो बा न जोंनि ओ मिथिंगायाव मोननाय बे गंगार दुन्दिया जे होनो औ बेखौ होनो हायो आरो औ बेखौ बे फोरखौ होनो हायो बेनिफ्राय जोंङो बेबायदिनो जोंङो औ औ मोदोमो औ बेनिफ्रायनो जोंङो ना खारैखौ बेबायदिनो संनानै जायो आरो। औ ओ दा आं जोंनि सोलाव जाबायदि सङो बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायबाय ओ नोंथांमोननिथिंजाय ओ सबायजों साम'खौ बा माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ ओ। जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो सामखौ दैमा दैसा फुख्रि बिलोफोरनिफ्रायबो बेबायदिनो खननानै लाबनानै मोननाय जायो आरोना बेखौ। बेबायदिनो लाबनानै बेखौ साननै सान थामहालागे सोमना दोनो आरोना बेखौ ओ ओइ लिम्बु खारजिजों बेखौ हानानै दोनो आरो बेहाय सोमना दोननाय जायो आरोना सानथामसो आलासे बेबायदिनो साफा जानांगोन ना बे बिजानु नु थायोना गाज्रि औ औ बिसोरथ बायदिसिना जायो नालाय बेनि थाखाय लो थ्राफोखौ जेनेबा मोजां साफा खालामनो थाखाय बिदि सोमना दोननाय जायो। आरो बे बेदिनो सो सानथामसो सोमना दोननानै बेखौ ओ बिनि दाखोनखौ एरख'नाय जायो आरोना दाखोन एर खयो आरो बिनि उनथिं जााहाथे थायो बेखौ दानो आरोना नोंथां। आ बि बिदिनो दाननानै लानानै बेखौ आरो मानजिफिननाय जायो आरोना बेखौ। मोजाङैनो औ औ बेदिनो खान- थौफोराव लायो आरो। जोंना बेबायदिनो थौफोराव लानानै बेखौ मोजाङै सुनांगौ बेबायदिनो मोजाङै मानजिनांगौ। आरो बेबायदिनो सबायखोबो खायफाया बायना लाबो जोंनि ओनसोलावस' बेबायदिनो फोखानाय जायो नालाय। फोथारफोराव बेबायदिनो सबायफोरखौ मोननाय जायो। आरो बेबायदिनो सबायखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो खायफाया सबायाइनि सोमना दोनायाव बिगुरखौबो गारो आरोोना नोंथां। ओ जोंनि ओनसोल ज स' बिगुरखो बारा गारनाय जाया बेबायदिनो संखानाय जायो आरोना। ओ बेबायदिनो सोमहाबना दोननानै ओ सारायाव ओ थाव होनांगौ आरो ना थाव गुबै होनांगौ थाव गुबै ए सि होनानै बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरो ना सबायखौ। इसे एवाख्रा- एवफ्रामग्रोना लानानै बेनि उनाव बेखौ खोस्लियाव खांनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो खांना दोननानै बिथिंजाय साम'खौबो बेयाव एवथाबनाय जायो आरोना नोंथां। साफा खालामफानानै लानायखौ बेबायदिनो एवफ्रामना लानाय जायो। थाव गुबै होग्रोआ बेखौ एफ्राम खालामना लानानै बेबायदिनो उनावहाय एसे थाव होबावो आरो बेखौ मोजां एवफ्रामग्रोनानै थाव गुबैहैयि सायावनो बेबायदिनो अख्रां गुरना लानानै बेखौबो खोस्लियाव दोनबाय दोननानै बेबायदिनो ओ सबायखौबो ओ जेनेबा खारै होयो माबायाव सबायाव खारै होबाय बेबायदिनो साम'खौबो होफाबाय बेबायदिनो खारैबो होबाय दैबो होबाय बेबायदिनो सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बेबायदिनो एवजोबना लाखाबाय आरो बेखौ गोदौहोबोनाय जायो आरोना बेबायदिनो सबाय आरो साम' ओंख्रिया जायो आरोना नोंथां औ नोंथां अ नोंथांनि ओनसोलाव ओ माबाखौ ओ नाफामखौ माबायदि बनायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' नाफामखौ दाथ' दैज्लां सम नङा होमबा नानि सम। सम नानि बोथोर औ ओ दुब्लि फोथार फोराव जोङो मा गुरनो थांबानो गोबां ना मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरखौनो जोङो मा ना गुरनानै ओ औ गुरनानै। जोङो मा जाख' हायैखौ जोङो मा एसे फोरानदबनबो दोननाय जायो आरो ना। फोराननानै औ आथा फो- ओ से आथाखौ फोराननानै जोङो आथाखौ मा नाफाम देनानै दोननो हायो आरो जाहाथे बेखौ जोंङो मा उननि सम
औ नाखौ माने साया लाफिनो फोरानोना मायो? नोंथां।
ओह नाखौ माने खायसेया औ खायसेया बिदिनो डाइरेक्ट नाफामनि थाखाय दोननाय जायो आरो खिबो गारा बा बिगुरबो गारा बेनि बारजाब फोरखौबो ग बेबायदिबो दोनो नाथाय जों न'खरावसो जागोन जागोननि थाखायसो जों बानायगोन नालाय बेनि थाखाय जोंङो औ बेनि थाखाय जोंङो बेखौ साफ भाबानायनायग्रोनाय जायो गिबियावनो जोंथ' औ ओ बेनि खि बा बिगुर बारजा बायदिसिना थायोना बेहाय बेखौ जोंङो मा ओ औ गार नानै लानाय जायो बेनि ओमफ्राय जों बेखौ सुनानै मोजाङै फोराननाय जायो आरो बेनिफ्राय एसे औ बेनि ओ दैफोरखौ एसे रानज्रब होयो। फोराननानै ओ बेनिफ्राय जोंङो बेहाय मा ओ थास' गोसोमनि बुगा बेखौ जोंङो होनाय जायो आरो। औ बेखौ जोंङो मोजाङै बेखौबो जोंङो मोजां बिगुरखौ गारनानै गुसुं गुसुं हानानै बा ससे ससे खालामनानै जों बेखौ औ बैदिनो बासिनानै लानाय जायो आरो ला
औ लाय।
औ बेनिफ्राय बेखौबो एसे दसे समनि थाखाय सान्दुंआव दोनहाबनाय जायो। बेनिफ्राय बेखौ जेब्ला नाया रान रानगोन नङा होमबा नोंथां अब्ला जों औ बेफोरखौ जों गासैखौबो लानानै ओ बेयाव आरो मोन से थास' होदेरबावनाय जायो बेखौनो बुंङो मा जों बे गांजेमा थास' होननायखौ होयो आरो ना नोंथां नोंथाङा सिनायो ना?
औ आङो सिनायो सिनायो नोंथां औ औ।
औ ओ गिबियावथ' जोंङो जानला मानला बिदि थास' गोसोमखौ होबानो जायो नङा मोना बेनिफ्राय जोंङो बेखौ मोदोमनायनि थाखाय माने गांजेमा थास' बिदि मोनसे एसे दोंङो आरो बेखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो फोथायबोनाय फोरखौ होयोब्ला माने नाफामा एसे साबसिन जायोबा मो दोमसिनो होननाय आरोना औ औ बे ओखायनो जोंङो बे नाफामाव बे ओ गांजिमा थास' होननायखौबो होदेरनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंङो बेहाय ओ नाखौ जोंङो दिंखियाव देग्लिनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जों थास'खौबो होनानै ज'यैनो जोंङो माने देग्लिनानै गुदि खालामनाय जायो आरो औ ओ जेब्ला बे नाया नाजों थास'जों ओ गलायनानैबा औ औ। गलायनानै जों बेखौ ज' खालामनानै देग्लिनानै बियो आ गुन्दै जागोन अब्ला जों बेखौ हायखांनानै लाबोनानै
औ
औ बिदिनो जों खारै लगायनाय जायो आरोना खायसे लगायाबो औ खायसे लगाया खायसे लगायो आरो ना औ बेबायदिनो जोङो खारैखौ आं नुनायखौ फोरमायबाय आरो नों थांनो औ औ खारै एसे लगायनानै जों बेखौ मा ओ ला दु खालामनाय नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ बिदिनो बथलनि मा होनो भुयामाव सोनानै दोनोब्ला औवा औवा हासुंनि बे हासुङाव औवा हासुं जे दाननाय जायोना औ बेहाय जोंङो सोनानै दोननाय जायो आरो औ बेफोरबायदि सोना दोननाय नुनो मोनो आरो माने बेनिफ्राय बेफोरखौ गोबाव समावलागि माने जाजा नाय थायो आरो बेफोरो माने जेबो गाज्रि जाया औ।
हासुंखौ माबा खाथेयो नामा बार हाबिनि था
औ औ खाथिना दोननाय जायो औ बेयाव खफा होनाय जायो आरो जामानि
औ औ
औ बेबायदिनो माने नाफामखौ औ बानायनाय जायो आरो औ
औ औ औ बिदिब्ला नोंथाङा एसेयावनो दोनस'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय जोंना जेला
औ नोंथां दे होनब्लालाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ‌
औ औ